हेल' हेल'
खोनायाखै हेल'
खोनादों
खोनादो ना खोनायाखै?
दासो खोनादों दासो खोनादों।
खोनादों मा खालामदों मा खालामो
दङ
हा
उन्दुना दङ। उन्दुना दंलै। थिगसे हाबायानो दं अखाया। अबाव दं। हा सावनानो खोनाथाराखिसै जानो।
आं न'आव दं ओमफ्राय ओंखाम जाबाय। खाथियाव लाब्रा खोनायाखै। हेलौ